औ नोंथां। नोंथांङा खोनादोंना? औ।
औ खोनाबाय नोंथां। नोंथांङा दा ओरैनो दं नामा?
औ दंङ'।
औ। नोंथांङा आंजों दा अ मोजांङै खोनायाखै नोंथां।
अ।
दा खोनादोंना नोंथांङा?
हा? खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ। बुंनायसाय नोंथां।
ओम नोंथांजों सम दंब्ला दा फंनैसो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय। बेनि सोमोन्दै दा फंनैसो सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
नोंथाङा दे होमबा फंनैसो आंनो सावरायनानै खिन्थागोरनो हागोन नामा?
औ हागोन।
दे होमबा नोंथां फंनैसो आंनो खिन्थानाय।
औ जों
नोंथांनिखौ आं मोजाङै खोनानो मोनासै दा। हेलौ नोंथां।
ओ जोङो माइखौहायो गायग्रोनो थाखाय मा खालामनांगौ बेफोरनि बारै आङो फंनैसो खोन्थालांनो सानदों ओ बिदिब्ला आङो खोन्थालांनोसै। जोङो माइखौ गायगोरनो थाखाय खाय जोंनो खोथिया नांगौ नङा होनब्ला? नोंथाङा खोनादों ना?
नोंथांनिखौ आङो खोनाफैनो मोनासै।
अ दायो खोनादोंना?
औ दा खोनादों।
खोनागोन ना खोनायाखै?
नोंथां
आङो खोनानो मोन
नोंथाङा खोनाया नामा? अ खोनाबाय ना?
खोनानो मोनासै नों
खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों दा ने।
अ अ बिदिब्ला आङो माइखोहाय मा बोथोराव गायनाय जायो मारै गायनाय जायो नोंथांजों फंनैसो खोन्थालांनो सानदों खोनादोंना नों
औ खोनादों नोंथां।
अ जोङो माइखौहायो गायनो थाखाय सिगांग्रोथ' खोथिया नांगौ नङा होनब्ला? ओ जोङो खोथियाखौ फोगोरनो थाखाय जोङो माइखौ लाग्रोनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो माइखौहायो मा खालामनांगौ बे बेखौहाय आङो फोरमायनो सानदों जोङो माइखौहायो सिगांग्रो ओ नांगौ जासेबां खोथिया बा हाया हायो बेसेबां बिगानि गायगोन बेखौहायो जोङो जखानि लानानै जोङो ओ माइखौहायो दैयाव सोमनाय जायो आरोखि। बेखौ दैयाव सोमनानै जोङो ओ सानथाम बा सानब्रैफोर दैयाव सोमनानै दोननानै बा सप्तासेफोर दैयाव सोमना दोननानै जोङो ओ बोखांनानै जोङो हायावहायो ओ बेखौहायो बस्थानिफ्राय बख ख'नानै हायावहायो लखबनानै गाजा ओंखारनो थाखाय जोङो थाले थास' बिलाइजोंहायो हायाव खोबनानै दोननाय जायो आरोखि जोङो बेखौनो माइलि होननानै बुङो नङा होनब्ला?
औ
ओ जोङो बे माइलिखौहायो ओ गाजा ओंखारनो थाखाय सानथाम बा सानब्रै बेसे हरसिम दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो बे माइलिखौ फोनो थाखाय सिगांग्रो हाखौहायो खारायग्रोनांगौ नङा होनब्ला?
औ औ
बेनिफ्राय हाखौ खारायनानै जोङो हाखौहायो खनबेसे खारायनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बेयावहाय हाग्रा थानो मोननाय नङा ओ बेयावहायो माने जोङो खनथाम बा खनब्रै बेसेबां हालौवनानै ओ दुफु दुफु जानानै हाब्रु जानानै जोङो बेखौहायो मै होनानै जोङो बेयावहाय खोथियाखौ फोनाय जायो आरोखि नङा होनब्ला?
औ
ओ बेनिफ्राय फोनानै जोङो ओ थामजि सान बा बेसेसो सम जाबाथाय जोङो जौनायखौ नुनाय मोनसिगोन आरो बेखौनो जोङो खोथिया होननानै बुंनाय जायो आरो ओ बे खो थियाखौ जोङो फुनो थाखाय थामजि सान नेनानै जोङो मोननाय जायो आरोखि‌। जेसेबां जौदों नोङो बेसे जखानिखौ नायनानै फुनो हायो खोथिया रानाय जासेबाङाव ओ बिनिफ्राय जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो हाखौहायो सिगांग्रो खारायना लाग्रानै ओ बेखौहायो खनथाम बा खनब्रैसिम हालौनानै जोङो गायजानाय समसिम हाब्रु जाबाथाय जोङो बे खोथियाखौहायो फुनानै ओ बाननो थाखाय मोजां जानायनि माने हायाथ गोजान गोजान जायो नालाय नङा होनब्ला?
औ औ
ओ याखौ फुनानै ओ आखासे आखानै बेफोरबायदि बानायना लानानै जोङो जाहाथे लांनो मोजां जानायनि ओ दिरुंजों खानाय जायो आरोखि दिरुं होननानै बुङोब्ला जोङो खासि खासि हाग्रा बेनिफ्राय गय दुनायखं होनो जोङो बेफोर दिरुंजोंहाय जोङो खानो हायो आरोखि। ओ बेनिफ्राय जोङो ओ गायनो थाखाय हाखौहायो फोमोननाय हायावहाय जोङो ओ खोथिया बाथि होननानै बुङो बेखौहाय जोङो औवानि दाननानै मोनो ओ बेनिफ्राय जोङो खोथियाखौ बे बाथियाव ला नानै ओ रोगानानै दुब्लियावहाय दोनहैनानै जोङो ओ माइखौहायो गायनाय जायो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो ओ बिदि दिनो माइखौहायो गायनानै जोङो गायखांनायनि उनाव जोङो ओ मास मोननै बा मोनथाम बेफोरबायदि समसिम नेनानै जोङो माइ गोमोननाय होननाय बेखौ मोननाय जायो आरोखि बिब्दिनो जोङो हानानै मारा होनानै ओ न'आव लाबोनानै जोङो माइ आबादखौ मोनजानाय जायो आरोखि नोंथांखौबो माइ आबादनि बारै फंनैसो फोरमायलांनो थाखाय आङो नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। नोंथाङा बिब्दिब्ला फोरमायलांदो।
औ नोंथाङाथ' माइ आबादनि बागै जोबोद मोजाङानो बुंजोब लांखाबायानो। आंबो बिनि सायावनो फंनैसो आंबो बुंलांनो सानदों आरो।
औ।
दा गिबियावनो बे माइनि माइ मोनजासिमाव सावरायलांनांगौबाथ' गिबियावनो जों माइज्लि लाग्रोनांगौ जायो।
औ।
माइज्लियाथ' गोबां रोखोमनि नाम दङ बेफोर खौ आं बुंनो सानासै माने बाख्रिनिफ्राय हानना लानानै नांगौसेबां नोंनि हाया बेसेबां थांगोन बिनि जखा हिसाबै माइखौ हाननानै बस्थायाव सोनानै ओम दैयावहाय साननै सानथामसो सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयो गाजा बेरो बिनिफ्राय साननै सानथामनि उनाव बेखौ हाननानै जोङो मोनसे मोजां जायगा लानानै बेखौ लखबनानै दोननाय जायो आरो। ओमफ्राय बिनि सायाव जोङो थास' बिलाइ थास' बिलाइनि सायाव गुदुं जानायनि थाखाय मा होनो बस्थाफोरफोरखौ खोबना दोननो हायो आरो जाहाथे बे गुदुं जानानै सो बिनि गाज्रिया ओंखारगोन नालाय। बिनिफ्राय जोङो दुब्लियावहायथ' इखौ फोनांगोन नालाय, दुब्लियावहाय फार्स्टआवनो हाखौहाय खारायग्रोनानै लानानै बेखौ मोजाङै सामोर होनानै बे खोथियाखौ लांनानै इयाव फोहैनाय जायो आरो
औ।
बिनि उनावथ' बे खोथिया दान मोनसे एबा थामजि दिननि उनाव रज'नायनिफ्राय लानानै दान मोनसे थामजि दिननि उनाव बे खोथियाहाय राहैनाय जायो।
औ।
बिनि उनावहाय बे खोथियाखौ फुनानै लाबाय जोङो।
औ।
बिनिफ्राय फोमोनखानाय हा बायदियै हाखौ जोङो फार्स्टावहाय खारायग्रोनाय जायो। बिनि उनावहाय सामोर होनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो बर एउवो। हायाथ बड‌ एवबासो गायजानाय जायो नालाय। बिनिफ्राय जोंङो खाराय जेननाय सामार होनायाव जों आलिखौ दानना लाखाजोबो आरो बड एवनाय बड एवनाय सिबाङाव जोंङो आलिखौ मोजाङै गायनो जानायाव जों मोजाङै खोना लाजोबो गोरो आर ना। बिनिफ्राय बै खोथिया जानायखौथ जों थुनानै ला लाखाजोब्बाय नालाय। बेनिफ्राय जों बे खोथियाखौ लांनानैहाय जोंङो बेयाव गायनाय जायो आरो
औ
उनाव दान मोनथामसोनि उनावहाय बे माइयाहाय ओंखारनानै जौनानै जायफोरहाय जों बेखौ जान लानानै बिनिफ्राय। बिनि मोनोसे एबा। नाव जों बिनि मोनसेखौ जोंङो बोखारनानैहाय।
औ।
जाबाय आरो बिनिफ्राय। बेखौ हाय। औ दांग्रि खायै खायै। जमायै हाय दांग्रि। खानानै जोंङो दोननानै बेखौहाय हुकेनजों अ निमाहा होदो नोंथां हुखेनजों नंङा बावखाजोंहाय सोनानै बाननानै लाबोनाय जायो आरो।
औ।
बेनिफ्रायहाय नआव जमा खालाम फैनाय जायो बिनि उनावहाय बेखौ आजिखालिथ' ट्रेक्टर गोजासै।
औ।
ओमफफ्राय नङाबा मोसौजोंबो होयो आर ना ट्रेक्टर। गैस्लाबैफोरा बेखौ। मारा होनो मारा होनो थाखायथ जों बे माइखौ जमा खालामनो थाखाय मारा होनांगौ जायोना।
औ।
जों बेखौ। सिलायाव जाबनानै लानानै मोसौजों होनाय जायो नंङाबा ट्रेक्टरजोंबो होयो आजिखालिथ आरो मारा होग्रा मेसिनबो ओंखारबाय। बेजों फोनाय। जायो आरो।
औ।
बेबायदिनो माइखौ जोंङो गायजेननायनि बाय जोबजासिमावहाय बेफोरबायदि। बिदिनो जोंङो माइखौ मोननानै जोंङो बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो आरो।
औ बोसोरसेनि थाखाय आरोना।
औ बोसोरसेनि थाखाय।
औ । बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे ।
औ औ ।